बे बेलासिनि गोजोननाय थाबाय
मा होनदों
आरे खोनायाबो
ल' जादों आवासआ आवासआ खम जादों मिथिया मानोथाय
मा
मोनथिया माथाय
ए
मा खालामदों नोंलाय
आं लामायाव मा मा होन मायाव फैदों दखानावहाय फैदों नाबा ओंखाम ओम ओंखाम माने जानो जाग्रा लाना फैगोन
ए ओमफ्रायहायो आं दं नै रुमावहाय एरदिनो ओमफ्राय होजों मोनाबायना मोनहायाखै
ए
हरै मोनाबायना माथो
ओरै खोमसिसै
ओरैहाय दाबो मोनासि दं मोनाथाराखै
ओमफ्राय नोंथ मैया उरां जाहाजजों थांदों जाहैबाय
औ
मा जा मोना थांनानै एक्सपिरियेन्स माने फिलिंफ्रा
माबा मा होनोमोनलाय फै फ्लाइटना उराङा मैयाहाय ने एसे माबामोन गाज्रिमोन माने बोथोरा बोथोरा माबा बोथोरा मोजां नङामोन नालाय बेनिखायनो माबा मा होनोमोनलाय एसे माव एसे मावग्रोबलाबाय लेण्डिं जानायनि एसे बिदिनो बिस मिनिट सिगां लेन्दिं होनायनि बिस मिनिट सिगां बिदि माबा जादोंमोन एसे गाज्रि हालोद जादोंमोन आरो
औ ओमफ्राय नों विन्द' सिट मोनदों
आं मैयाहाय विन्द' सिटखौ मोननाय जायाखै मानो होनोब्ला आङो फैसाखौ आङो सेभिं खालामनो थाखै माबायाखैमोन बायाखैमोन सिटखौ ओमफ्राय जाय इसोर मा होयो बेखौनो लागोन आङो माबादोंमोन जायखिजाया खालामाखैमोन ओमफ्राय आंखौहाय खोरोखियाव मोननाय जायाखै खाफाल गैया होनजाबाय आरो
दे दुखुनांथाव बाथ्रा ना माने खोरखियाव खोरखियाव थाबा माने नायलांनो मोजां मोनो ना
मोजां जासिनगौ मानो होन्ला फार्स्ट टाइममोन आंनिया बिदि हरनि फ्लाइट ना ओमफ्राय आङो माने माबा मोनगौमोन एक्सपिरियेन्स मोनगौमोन हरनि ओमफ्रायना बिखौहाय मोननो हायासै आं इन्जय खालामनो हायासै
उम हम ओमफाय नों मैया हराव महाय थाखो
आं मैया हराव हटेलावहाय थाफैथ'दोंमोन जैफोर सिटिनि हटेलाव ओमफ्राय खिन्थु हटेला आं साननाय बायदि जाफुङासै आरो हटेला
हम
आं जे जे बायदि सानदोंमोन बिदि जायाखिसै आं एसे गोसोआव साबना मोननाय मोनदों मैयाहाय आं गोसोआ गोजोनाखै आरो उन्दुनोहाय ओंखाराखै उन्दुनो माने मोजां मोनाखै मानो होनोब्ला रुमा एक एकदमबारे बुंथावा जायामोन माबायदि कन्डिसनावमोन
हम हम हम गाज्रिमोन होमबा
बिराद गाज्रि मैयानि एक्सपिरियेन्सा बिराद गाज्रिमोन आंना हटेल
थांनानै रेस्ट लानो सानबाय रेस्टखौनो मोनाखिसै होमबा नोङो
मोजाङै आं मोनासै आरो बेनिखायनो आं माबाल' एबारनिफ्राय आङो फाइभ स्टार नङाबा आं माबा खाला
खामानिया मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन
खामानिया आङो गाबोननि अखानायनायनिफ्राय जाजेनगोन दिनैहाय मोन दिनैहाय थाथ'बा आरो गाबोन थाबावनायसै
हम हम
साननै
ओमफाय लान्सफ्रा दहाय साननि जानायफ्रा
माबायावहाय मा होनोमोनलाय मेगि एक मेगि आं मा दहाय आङो होजोंहाय जोंनि बेहाय फोरावहाय जोंनि नर्थ इस्टनि जोंनि नर्थ इस्टनि नागालेण्डनि मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ नागा कितचेन होननाय बेहाय माने जों हरै नर्थ इस्टनि मानसिफ्रा जिखुनु जायगायाव थाया मानोे गावनि जोंनि नर्थ इस्टनि बायदि मोन जाग्राखौ जायोब्ला साबसिन गोजोन नो नालाय बेनिखायनो आङो जाहैनाय जायो आरो जों जेरै जायो बेबायदि मोनजायो नालाय बेवहाय बेयावथ' बांसिनानो राजस्थानावथ' एकदम फुरा इण्डियानि सबसे भेजिटेरियान स्टेट नालाय ओमफ्राय बहाय एसे औ बे एसे थाङो जाय मोनो ओमफ्राय अमा जोंथ' अमा बिराद मोजां मोनो नालाय बिनिखायनो बे दखानावहाय जों जाग्राफोरखौ मोनजोबो बेनिखायनो बाव जाहैनाय जायो आरो दामाथ' बिराद गोसा जायो ओमफ्राय
जेन'बा ओरैहाय दस्रा नर्थ इस्टफोरनिफ्राय लांनायसो जाहैबाय अमाफ्रा बिनिफायनो बिनिखायनो दाम गोसा खोमा
किन्थु हाय दिनै आं अमा जायाखै। मानो होनोब्ला अमा जायोब्ला एसे अमाया बांद्राय माने हेलदिबो नङा नालाय बेनिखायनो इसे माबा दाउ जादों आङो दाउजों मेवा नागा स्टाइलनि मेवा जों दाउजोंनि जादों आरो मोजाङानो मोजांमोन। आंनो फार्स्ट कासट'मारमोन नालाय
अ दिनै माने बिसिनि दखानाव नोंनो पार्समोन उम
आङो बै हटेलनिफ्राय हटेलनिफ्राय चेक आउट खालामनानै आंबोनो आंनि लागेजफोरखौ बेगफोरखौबोनो दोनथ'हैदों आङो गैयालाबो एक घन्टा इदिसो दोन्थ'नानै आङो एसे बेरायहैदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय फैनानै आं जाफैदों मोजाङैनो बानायना होदोंमोन दिनै
दाथ' गरम ओमफ्राय होजों गरम नङा
ओरैहाय बिराद गरम
उम
ओमफ्राय नै आंहाय दा सासे मानसिखौ कल हरथ'दोंमोन।
औ
दोन दा दोनथ' जागोन नामा? इमारजेन्सि माने आर्जेन्ट कल आरो
दे दे होमबा दे उनाव रायलायफिनसै दे